हेल'! खोनादोंना नोंथा?
नोंथां हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां दासो खोनादों।
औ औ
ओम दायो नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आङो नोंथांनिसिम हरनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दंथ'यो सावरायनो हागोन नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों दायो?
औ नोंथां दायो जोङो मिथिंगानिनो मोनसे जाथाय दैबाना बिनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
औ जागोन नोंथां सावरायनो हागोन ओम
दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेखौ मिथिंगानिनो मोनसे जाथाय होननानै बुंनो हागोन। बेखौ मानसिया जाहोनाय नङा, बियो मिथिंगायावनो मोनसे जाथाय जानानै सोमजिनाय। अब्ला जोङो दैबाना होननानै बुङोब्ला बेखौनो मिथिनो हायो जे ओ अखाया एबा अखानि बिबाङा बारा जायोब्ला दैमा-दैसा ओ फोरा लोमसावनानै जोंनि थानाय जायगा बा ओनसोलखौहाय गोबां बिबांनि दैजों
हेल'!